हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादोंना औ औ आं खोनागासिनो।
खोनाबाय नोंथाङा ओमफ्राय नोंथां मानोबा कल खालामदोंमोन?
अ नोंथांजों माने दसे सम फ्रिबा माने नोंथांजों एसे हबिनि सायावसो रायलायनो सानदोंमोन आरो आं खेला दुला बेफोरबायदिनि सायाव एसे ओ नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि खेला फोर जायो ओ नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि खेला जायो औ बेफोरखौ एसे सावरायनो। सानदोंमोन आरो।
औ औ ओरैनोथ नोंथां औ खादों खोनादों। ओरैनो नोंथां आं बांसिनै माने जोलुरफोरखौ गेलेनो मोजां मोनो आरो
जोलुर बिदिनो क्रिकेट बेफोरखौ माने गेलेदों बांसिन मोजां मोनो आरो आरो बै टेनिस खेला दा मा होनो जोंनि बरआव जेनेबा खाफ्रा खुबैनाय होननानै बुङो ना बेफोरखौ माने गेलेना बांसिन मोजां मोनो आरो दा नोंथाङा? मा माखौ गेलेनो बांसिन मोजां मोनो जेनेबा?
आं बुंनो थाङोबा ओरैनो बेडमिन्टन ओमफ्रायो बिदिनो क्रिकेट आंथ जोलुरखौ गोदो गेलेयोमोन दा थ गेलेनाय जाला बेखायनो माने बांद्रायबो मोजां रोङा नालाय थां आङो जोलुर गेलेनो औ ओंखायनो बेडमिन्टन आरो क्रिकेट बेफोरखौ मोजां मोनो आरो आङो गेलेनो औ जोंखाजे आरो बांसिन क्रिकेटनि टुरनामेन्ट जाबाय थायो नालाय नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव बांसिन क्रिकेटनिल टुरनामेन्ट जायो नाला नोंथां बेखायनो क्रिकेटखौ बहुत मोजां मोनो आरो आं नोंथां गेलेनो
औ औ। औ।
औ नोंसिनिथिं माने नोंसिनि ओनसोलाव बेफोरबायदि जोलुरफोरनि बादायलायनायबो जाबाय थायो नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां जोलुरनि बादायलायनायाथ दा दैज्लां बोथोराव माने थादनाय गैयि जोङो माने जोलुर बादायलायनाय होनायखौ जों नुनो मोनो आरो जों मिथिंगौ माने बुंनो थाङोब्ला जों सिगांनि समाव जोङो बांसिनै सानसेनि खेला होननानै बुङो जायखौ वान दे होननानै बुङो। बोरमा खेला मा खेला बेबायदिखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो दा आथिखालाव एसे सोलायनाय फैबाय मुगानि दावगाबोनायाव माने साबस्रांनायजों बैफोरबायदि खेला खेलाफोरखौ होआलासिनो माने दा ट्रफिनि खेला माबा माबि खेला बेफोरबायदि माने गामियारि जुोलाराय जयैनो बेफोरबायदि खेला बांसिन लानाय नुस आरो किसुमान जेबा होबावो होनाया बोरमा खेला माबा माबिखौबो होयो खिन्थु बोरमा खेलाफोराव
जोङो बांसिनै माने होनायखौ नुनो मोननाय जाला आरो नोंथांजों मिथिंगाय ओरैनो क्रिकेटफोराबो जोंनिथिं गेलेयो गेलेनाया खिन्थु जोंनिथिं एथबां मानि गेलेनायखौ नु ह ख ख व माने गेलेनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोोन दा क्रिकेटआ जोंना आङो आंथ' ओरै आङो ओरैनो फुटबल जोनो बांसिन मोजां मोनो माने फुटबला ग दो उन्दैनिफ्रायनो जोबोनाय नालाय आं बेखौ जोनो बिराद मोजां मोनो आरो ओरैनो
औ
फुटबल हबा माने
फुटबल गेलेनायजों लोगोसे माने देहायाबो मोजां जायो फ्रात फ्रि थायो
नंगौ नोंथांनगौ औ
गोदो ओरैनिफ्रायनो जेनेबा जोङो गेदेर गेदेरफोरजोंहाय जोफानो मोनाखैब्लाबो फोथारनि माने आलादा एसे जायगायावहाय फोथारनि सेरफोरावहाय गामिफोरावनो सोरनिबा न'आव नारें जुम्ब्रा दं नामा मा दं नामा बेफोरखौ मानिे लायनानै नारें जुम्बाफोरखौ माने जोफैनाय जायोमोन आरो नां दा बेफोरबायदिनिफ्रायनो माने जोङो नैे बेसिम माने दासिम माने जोलुर बाद रायलायनो माने गेलेनो जोबोद मोजां मोनो आरो। बैनाय मिेलेनाय समनिफ्रायनो माने जोङो रोंबोदों आरो जोलुरजों दासिमबो है जोङो गेलेयो जेनेबा ट्रफि खेला माब माब खेला गामियारि बादायलायनाय खेला बेफोरबायाददि खेलाफोरखौ मे दासिमबो मानिलायबोयो आरो बेनि अनगायैबो बै खााब्रा खुबैनाय खेला बेफोरखौ गेलेयो आरो नोंथांमोननि जों बे खाब्रा खुबैनाय खेलाफोरखौ गेलेयोना गेलेया
गेलेयो नोंथां गेलेयो माने बेफोर बेफोर खेलाया जाहैबाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खेला नङा होमबा नोंथां? औ।
औ नोंथां औ
बेखायनो माने जों खैजेैबो बेखौ गेलेनाय जायो आरो माने गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोबाय थानाय जायो दाबो गेलेयो जोंखैजाय उन्दैफ्रा बिदिनो ओमफफ्राय जोंखौ जायो बे फुटबलाबो जानाया जायो जोंना एखनबा एखनबा माने जेब्ला लोखि फुजा जायोना नोंथां बोसोराव
औ नोंथां औ औ-औ
औ बि बिनि नामावहाय माने बोसोरै बिदि। खेला जायो आरो माने जोंखै जाय फुटबलनि।
औ औ
औ क्रिकेटबो जायो फुटबलबो जायो बिदि जायो आरो माने। बिदिनो जोंना ट्रफिजों लोगोसे। एसे एसे फैसानि अनसुंथाइ होनाय जायो आरो माने। देरहासारसिम हान्जाफोरनो माने औ
अ बिदिबाथ' बिराद मोजाङानो नोंथां।
औ। बिदिनो माने खेला दुला लाबोबा माने ओनसोलावबो माने। सोरबा रोंखुमानानै थानाय बेफोरो नुजायो नालाय नोंथां। ओंखायनो बिदि खुंनाय जायो आरो माने बोसोरै। जों खै जाबो औ माने क्रिकेट। नि बेलायावबो जोंखैजाय बिदिनो क्रिकेटआ जाबाय थायो एखनबा एखनबा बिदिनो। सम लायै सम बिदिनो टुरनामेन्ट सोलिबाय थायो आरो जों खैजाय बांसिन क्रिकेटनि टुरनामेन्टखौ सोलिनाय नुनाय। जायो आरो।
औ औ
औ ओमफ्राय नोंथांमोनथिंथ' औ। औ।
औ ओरैनो नोंथांमोननिथिं जेनेबा काबादि खेलाफोरखौ गेलेयो ना गेलेया?
काबादिखौथ' गेलेयो नोंथां गेलेनाया। माने बिदिनो स्कुल स्कुलफोर थायोना एम इ स्कुल हाइ स्कुल। माने ओरै ओरैनि स्कुल ओरैनि स्कुल माने। माबा जायो आरो माने कम्पिटिसन जायो आरो माने जोंखैजाय नोंथां।
औ औ औ नोंथां औ।
औ बिदि उमुग गामि आरो उमुग गामिजों उमुग गामि बेफोरबायदि। मोनसे मोनसे फांसन लानानै बिदि बादायलायनाय जायो आरो माने जोंखैजाय। बेफोरबायदि जोंखैजाय जा फ्लेबाय थायो बिजों माने जोंनि ओनसोलाबो माने गेलेनाय खेला दुलाफ्राव माने गासैबो माने स्ट्रं जानानै जौगायो आरो माने सोरबा रोंखुमानानै थानाय बेफोरो नुसारनाय जायो आरो माने नोंथां बिनि थाखाय बेफोरखौ माने लानाय जायो। ओ नोंसोरनिथिंजायलाय बिदि खालामनाय जाया नामा नोंथां? बिदिनो गामि दरब्रै दरबा गामिजों औ।
जोंनिथिंथ' गेलेनाय जायो नोंथां गेलेनाया खिन्थु जोंनियाव एथ'बां मानि बेफोरबायदि मानि काबादि खेलाफोरखौ जेनेबा
औ
बिदिनो गामि लायै गामि बेफोरबायदि माने जोङो बादायलायनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो बारा। ओरैनोथ' जोंनिथिंजाय माने गामियावनो गावजों गाव जेनेबा लोगोफोरनि गेजेराव गेलेलायनाय बेफोरबायदिखौ माने गेलेलायनाय जायो आरो बेनि अनगायै जोङो गोबांथार बिदिनो लावथि खुबैनाय इदिनो डिसकास। जेभलिं बेफोरखौ गेलेनाय जायो आरो दा नोंथांमोननिथिं बिदि डिस कास जेबलिंफोरखौ गेलेगोना गेलेया आरो नों बिथाङा जेनेबा गेलेनो मोजां मोनगोन ना मोना बेफोरबायदि डिसकास जेबलेंथ्र' सटफुट बेफोरखौहाय गेलेनो मोजां मोनगोन आ मोना नोंथाङा?
गेलेनोथ' मोजां मोनो नोंथां मोननायालाय। खिन्थु जों खोथाय बेफोरबायदिनि बांद्राय गामि ओनसोलाव जाया आरो माने स्कुलफ्राव बेफोरबायदिखौ जानायखौ नुनाय नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो गामि दरथाम दरब्रै ज' लोगो नांनानै खुंनायफ्राव बिदिखौ लानाय जाया आरो नोंथां। बिदिनो थालिर बिफां गाखोनाय थाव फुननानै औवायाव थाव फुननानै गाखोनाय बेफोरबायदि खेलाखौ नुनो मोननाय जायो आरो बांसिन।
औ नोंथां औ
जोंखैजाय बिदिनो जायो एखनबा माने बोसोराव खसे ज'आवनो बेनि गामि दरब्रै दरब्रा ज' लोगो नांनानै बेफोरबायदि फांसन खुंनाय जायो आरो माने नोंथां।
अ ह
औ
जोंनिथिंजायैबो नोंथाङा होननाय बदिनो जेनेबा थालिर बिफां गाखोनाय बे थालिर बिफां गाखोनाय खौ जोंनिथिंबो बादायलायनाय जायो आरो खिन्थु बे थालिर बिफां बादायलायनायखौ नोंथां जोंनि ओरै साइदावहाय माने बैसागु बोथोर समावल' जोङो थालिर बिफां गाखोनाय बे बादायलायनायखौहाय माने बादायनाय जायो आरो थालिर बिफांखौ मोनसे जोंनि जेनेबा समाजावहाय मोनसे खेला होननानै फथ मानि जेनेबा गनायनानै लानाय जायो आरो जेनेबा जाय मोनसे बिनि गेजेर बे खेलाखौ होनायनि गेजेरजों माने जोङो जोंनि समाजखौ फोथांनानै लाखिनायनि गेजेरजों माने जाय बादायारि बिथाङा थालिर बिफां गाखोनायावहाय माने देरहासार जानो हायो बे बिथांनो माने माखासे बान्थाफोर होनायखौबो जों माने नुनो मोनो आरो बे बान्था होनायनि गेर गेजेरजों मानि जायफोर जेनेबा गुबुनफोराबो गेले गेलेनो गोसो जाया जेनेबा बे बान्थानि बान्थाखौ बान्था होनायखौ नुयोब्ला माने गुबुनफोराबो माने गेलेनो गोसो जायो आरो बेबायदि मोनसे थुलुंगाखांनाय खेलाफोरखौ लाबोनानै माने जोंनि बर' समाजाव माने हमथानानै लाखिबोदों आरो बेफोरबायदि खेलाफोरखौहाय।
औ औ नोंथाङा ओमफफ्राय बेफोरबायदि गामि ओनसोलाव माने खेला दुला खुंनाय बा फांसन लानानै बिदिनो खेला दुनि बादायलायनाय खालामनाय बेफोरनि सायाव माबायदि बुंनो सानो माने? समाजखौ माबायदि जौगाहोदों माने बेफोरनि बागै मा बुंनो सानो?
जोंङो बेफोरनि बारै बुंनांगौबा जोंङो जेनेबा मोनसे बेफोरबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों माने जोंनि ओनसोलावहाय लाइमोनफोरा गोबांथार जौगानाय फैयो आरो नोंथां माने बेफोरबायदि खेला दुला लाबोयोबा जोंनि जेनाखि रोंगौथि गोनां लाइमोनफोर बैसोर रोंगौथि गोनां लाइ लाइमोनफोरा बेफोरबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हायो आरो माने गावनि रोंगौथिखौ दोनथुमनानै लायालासे दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों माने गोजौ थाखोसिम मानि जौगाखांबोनो हायो आरो आरो इयुनाव मोजां सासे जेनो जाफुंसार गेलेगिरि माने बे बेबायदि माबानि जौथायसिम माने थांनो हायो आरो नोंथां बेफोरबायदि खेलाफोरखौ मानि जेन'बा खुङोब्ला।
औ नंगौ नोंथां सैथो ओमफफ्राय दा नै जोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय मालाबा सम मोनबा मोजां रायज्लायफिननोसै नामा नोंथां?
जायो नोंथाङा जागोन माब्लाबा सम मोनबा मोजांङैं रायज्लायफिनसिगोन नोंथां।
औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां गोज दे होमबा नोंथां।